हेल' नोंथां
औ औ खोनाबाय ना औ औ खोनादों।
अ खोनादों दे। आ सानस बिनि ओंखाम जाबाय नामा नोंथाङा?
औ जाखांबाय नोंथाङा जाखांबाय
आंबो जाखांबाय नोंथां।
औ औ ओंख्रियाथ' दालि ओमफ्राय ओ सबायबिमा भाजा बेनोसैमोन आरो नोंथाङालाय मा ओंख्रि जाखांखो?
आंबो दालिखौनो जाबाय ओमफ्राय आलु फाजा जाबाय नोंथां होनबा होमबा जों दिनै गुबै बाथ्रा सावरायनोसै नामा दिनै दख'नानि बागै
औ औ दे
होमबा नोंथाङा फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा दख'नाया मा मा ओ खुन्दुंजों दायो?
ओ आंथ' दख'नि ओ खुन्दुंजों दानायखौ बारा मोजां मिथि मिथिजोबा ओ नोंथाङानो खेबसे आंनो फोरमायना होदो नामा
औ दे नोंथां होनबा फोरमायनोसै आङो दख'ना होनोब्लाथ' जोङो दख'नाखौ बायदि रोखोमनि खुन्दुंजों दानाय जायो नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो माइदि दख'ना पलेस्टार पलिस्टार खुन ओं आरो पादनि आरो बे मासरेसनि खुन्दुं बिदि बायदि रोखोम जों दानाय जायो आरो ओ बिदिनो माइ दि माइदि दख'ना होनना बुङोब्ला जोङो बयनिसायबो साबसिन होनजायो आरो माइदि दख'नाखौ होनबा जोङो गाननायावबो जोंना बारा असुबिदा जाया मायदि दख'नाया ओ दै खनसे गानबाय खनसेनो गोरा थाखायो नों ना होनबा थां जेराव जोङो पलिस्टारनि ओ खुन्दुंनि दख'नाखौ जोङो ओ गानबाय थानो हाया जेरै गरम बोथोराव जुदि गानोब्ला जों गोबां गरम मोनो पलिस्टारनिखौ नङा होनबा नों
औ औ
बिदिनो आरो दख'नानि रोखोमफ्रा आरो दानि दख'ना आरो गोदोनि दख'नायाबो गोबां फारागथिखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना। थां मानो होनोब्ला जोङो गोदो आङो दख'नाफोरखौ गामि ओनसोलफोराव गामियारि ओनसोलाव गाव गावनो न'आवनो दानानै जोङो गानोमोन। नाथाय नै दा दानि जुगावहाय जोंनि सुबुं गासै सुबुं फोरानो ओ न'आव दानायखौ जोङो नुनो मोनला। नङा होमबा नोंथां गासैबो गासैबो दा ओ बिगियानारि ओ माबाजोंसो गासैखौबो दानाय दानानैसो जोङो गाननाय जायो।
औ
नङा होमबा जा जिखिनि आगर फोरनि बागैबाबो जोंनि गोदोनि दिनावहाय आगरफोरखो मिथिंगायारि नुथायाव जिखिनि नुनाय दाउ बिरनाय जोमै बिरनाय बेफोरखौ लानानै गोदोनि दिनावबो आगर फोरखो एरोमोन नङा होमबा नोंथां? दा दानि दानि दिनावहाय आगरफोरनि खोथायाबो बेनो जाबाय दा गासैबो बिगियानारि दिहुनथाइजोंसो गासैखौबो आगरखौ बानायनाय जायो आरो।
उम ओ नोंथाङा आगरखौथ' बुंनो मा मा आगर दङ बेखौ आंनो खनसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ आगरखौबो आंबो इसेबां बुरजा मिथिजोबा अब्लाबो आङो अब्लाबो जाखिनि खिनि आं मिथिगौ बेखौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायना होनोसै। ओ जेरै जों आगरफोरनि मादाव जोङो दावराइ आगर फारौ आगर
औ
आगर जोमै आगर गे बेफोरबायदिखौ जोङो बेफोरबायदि दङ आरो जेरै आगर गुबै दख'ना
गोदोनि दख'ना दान गोदोनि दख'ना दानायजों थ ओमफ्राय दानि दख'ना ओंखारनायजोंथ' बुहुद फारागथि दंना नोंथाङा गोदोनिखौ साबसिन मोनो ना दानि गोदान ओंखारनाय दख'नाखौ साबसिन मोनो आरो
आंनि बायिब्लाथ' आंनिबा गोदोनि दख'नायानो साबसिनमोन नोंथां गोदोनि दख'नायानो न'आव बो दानाय गासैखौबो आखाइजोंनो आगर एरनाय गासिबो द दख'नायानो न'आव दानायानो साबसिनमोन गोदोनियानो साबसिनमोन आरो अब्ला नोंथांनि बायदि ब्ला माबेखौ साबसिन मोनो नोंथाङा
ओआंनिबाबो गोदोनियानो मानो होनबा ओ जोङो गोदोनिफ्रायनो बेखौनो दानानै फैखानाय गाननोबो बु हुत मोजां जायो गोदोनिया जै गानबाथाय नोङो ग्रोब मोजां थाखायोना दख'नायाथ' आरो मोजांबो जा यो दख'ना दानि दानि दिनावबो दानि
ओंखारनाय दख'ना बायालासे मानसिफ्रा गोदोनिखौ बांसिन बायनो नायगिरो बेनोसै आरो
ओ होनबा नोंथाङा बे माइदि जायखौ जोङो माइदि दख'ना होनना बुङोना माइ दियाव जोङो माइदि खुनदुंखौ जोङो माबोरै माइदि होनानै दानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
ओ
माइदिखौथ' बे खुनदुंखौनो ओ सिगाङावनो सोमनानै दोनो
औ
माजों सोमो मोनबा आंबो बारा मो जां मोनथिया जिखुनु मा मा होनोमोन बे माइदि माबाजों सोमनानै दोनो बे मा होनो माइरं माबायोना औ बेयाव सोमनानै दोनो ओमफ्राय बेखौ फोराननानै उनाव आराम माबा खालामो मोजां खालामनानै उनाव जि बिदिनो फार्स्टआव गाननोलाय एसे माबा जायो माइदि दख'नायाथ'
औ
गोरा ओमफ्राय उनाव एसे मोजां जालां आरो लासैनो द ख'नाया गानबाथ'
औ बिदिनो आरो दख'नानि माबाया आरो बा गोदोनि दिनावहाय लरेन्सनि दखनाबो गोबां दङमोन नङा होमबा नोंथां ओमफ्राय बे लरेस दानि लरेस नि दख'ना आरो गोदोनि लरिसनि दख'नाया ओ माबाफोर फाराग दं नामा नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन नामा
ओ गोदोनियाथ' जाहैबाय ओ आखाइजों दानाय बयबो ओ दानिया जाबाय मेसिनाव बुहुद दायोना दानि मानसिफोराथ'
औ
गोदोनि आखाइजों दानाया मोजांसिन जायोमोन आरो ओमफ्राय दानि मेसिनिया एसे खुन्दुंफोरा गनो नागिरो मोजाङै जाजो मोजाङै मानि सिगांनि गोदोनि दानाय आखाइजों दानाय बायदि मोजां जाजोबा आरो आंनि साननायाव आरो नोंथांनि साननाय बायदिब्ला माबायदि बिदि जागोन
आंनि बायदिब्लाबो बिदिनो आंबो गाना नङा लरेसनि दख'नाखौ गानबाय नोंथां माने बिदिनो माने जोनाय मोनो आरो लरेन्सखौ गोदोनिबाबो बि बिदिनो गोदोनिया थेवबो साबसिनमोन आरो एसे खुन्दुंफ्राबो आलादा जायोमोन ओमफ्राय दानि खुन्दुङा एसे बेलेग जायो एसे गरम बोथोर फोरावहाय जोङो बेखौ गाननो हाया जों बाहायनो हाया आरो लरे दख'नाखौ ओरैनो माने रलेजनि दख'नाखौ नुनायाव समायना नुयो आरो जों मा क्लाब ओमफ्राय बेखौ गानबा एसेबां माने मोजां मोना आरो नोंथां अब्ला नोंथाङा नै दा ओ दादि गोदान गोदान ओंखारनाय दख'नाफोर मा मा मुंनि दख'ना फोर दङ नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा
औ दानि गोदान ओंखारनायाथ' बहुद गोबाङानो दङ नामफोरा ओ बिबार ब्रेन ओंखारबाय ओ एफ एन एफ ओंखार बाय ओमफ्राय सोरबा सोरबा थ' गावनि माबायावनो माबा माबानानै मानिे गावबा गावनो सुलिनानै लाजोबखाबाय नालाय ओ बसुमतारी दख'ना ओंखार खारबाय ओ सानफ्लावार ओंखारबाय लफाय ओंखारबाय गोबां रोखोमनि ओंखार जोब्बाय आरो नोंथाङा आरो बिनि आं खोन्थानो फ्राय न दा बेलेग मिथिबावो नामा
आंबो जाखिनि नोंथाङा आंनो फोरमायना होदों बेखिनिखौनो आंबो मिथियो बे बिबार ब्रेेन दे माबा दिनि नोंथाङा खोन्थादो आं बेसेबां ब्रेन्डनि दख'नाखौ आङो बाहाया नालाय एसेबां आङो मोनथिया आरो नोंथां बेखिनियानो आरो जा नो नोंथाङा जा फोरमायना होदों अब्ला नोंथाङा मोनसे सोंथि
औ औ
ओनसोल ओनसोलफोरावहाय दा गोदोनि बायदि ओ सिफोर दानायखौ नोंथाङा नुनो मोनो ना मोनला बा दङना गैला नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ ओ गोदोनि बेदि सि दानायफोराथ' गासिबो जायगायावनो एसे खमानो जाहैखाबाय जोंनि जायगायावबो जेरै बिदि बिदिनो एसे खम जालांनो नुनाय मोनदों आरो आङो बिदिनो साफ साफा सानैया दानसै ओमफफ्राय माखासेयाथ' दालाबायनानै गाननाया बेनोसै गोदोनिफ्राय गोदोनाथ' गासिबो दानानै गावाबागावनो ज' लोगो नांनानै दायोमोन गोदोहाय दाथ' बेबायदि लोगो नांनानै दाला आरो बांसिन मानसिफोरानो बायनायखौ सानो बायनानै गानसै बिदि नो ओमफ्राय ओ एसे खम नुलांनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलाव जि दानायफोरखौ नोंथांनि जायगाथिंलाय माबायदि दा जि दानाया खमनो दंना गोदोनि बायदियानो दं?
जोंनिथिंबो बुंनो थाङोल्बा नोंथां गावनि आथा ओ गाननोखौ बा जोमनो आन्था बिथांमोना जानायखौ जोङो नुयो जा लांगा दखनायानो जा ब गामसायानो जा बिहु फालि बा आर'नाइफोरानो जा खायफा खायफा सुबुंफोरखौलाय जोङो गामियाव जोङो नुनो मोनो आरो दासिमबो गोबाङानो खम बेफोरबायदि दानि नाया माने जोङो दा नुला गसिबो बे बायनानै गाननायानो जाबाय गाननाया जा लानाय गाससिबो माने राङारि आंखालावबो बेफोरबायदिनो जाहैबायाथ' गोदोनिजों दानिजों माने बहुत फाराग जिया थाहैबाय नालाय बिनिखाय नो राङारिफोरा बाहेरासिबां आंखालबो गैला नालाय बेनिखाय बेखायनो माने दा गोदोनि
ओम
गोसे अब्ला नोंथां बेखिनि खोथा सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथां
औ आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं मिथि बेखौ नोंबो खोन्थानाय जाबाय
औ होनब्ला समाबो जाबाय नोंथां
औ औ दोनथ'नोसै होनोमबा दे नोंथां औ